औ मा खामदों?
ओइ नै ओरैनो जिरायना दङ। नोंलाय? जानाया दा फुङाव जाबाय दा सानसुनि जाथ'वाखै आरो।
ओ
उम
मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया ओ माबासोमोन, नलाजों एम्फौ ओमफ्रायो मैया हरनि खांख्रिखला आलु ओमफफ्राय ना सान्दा।
आ
नोलाय मा खामनायमोन?
नैयाबो दङ ओरैनो।
हा ओंखाम जाबायमोनफ्रा
जाबायमोन जानायालाय।
अ मा ओंख्रि जाखो?
नै जोनाबो आलु भाजासोमोन।
ए।
आलु भाजा बानलु बाथोन
उम। बेदर गैया बेदर
गैया बेदर गैया।
होम।
औ।
खबरफोरा मोजां ना?
औ मोजाङालाय नै दासान्दि एसे गाज्रि आरो।
हा
मोजांबो होनजाजोबा।
उम।
नोंनालाय?
आंनाबो इदिनो मोजां गाज्रि गेजेराव आरो
गासिबो मोजां ओमफ्राय?
मोजाङालाय मोजां। नो।
उम उम।
उम ना न'खराव मोजां दंना।
न'खरालाय मोजाङाथ' मोजां गैया गासिबो माबा जानानै दंजोबो।
लोमजानानै।
लोमजानानै दंजोबो।
अ।
नोंसिनालाय माबोरै?
जोंनालाय दा मोजाङानो आरो मोजाङालाय। माइ गायनायनि एसे बेस्थ' जानानै दङ।
औ औ। दा माइ गायनायनि माबा फैबायना बोथोर फैबायना?
उम बिनिनो बिजि जानानै दंजोबो गासिबो।
औ औ।
ओमबाय बेरायथाराखै नामा?
खै। लोमजानानै बेराय नो मोनाखै।
हम बिदिनो जायो लोमजाबा बेरायनो मोना मानो मोना उन्दुनोबो सुख मोना।
उन्दुनोबो सुख मोना। जायगा थाइसेयावबो थानोबो हाया।
उम
सान्दुं गोसा यावबो ओंखारनोबो हाया।
ओम आरो माबा माबि जानो लुुबैबाय थायोना इदि लोमजालाय बायबा
उम
जानो लुबैबाबो अबेबा अबेबा बुस्थु मोनजाया।
मोनजायाथ' आरो
गोलोंनांलाबाय थानांगौ
उम
दैयाथ' कन्टिनिउ सानसेयाव पास लिटाराथ' जाखाथारनांगौ लोमजाबा।
ओम बिया लोमजाबा दिस्थार्ब जाथारोबा सुख गैया मा गैयानो।
औ
आरो अबावबा थांनो गोसोबाबो थांनो हानो नागिरा।
हायाथ' आरो।
अखा हाबाबो अखाबो सिजानो मोना। रु रु नो।
जानो मोना सान्दुंबो नांजानो मोना।
ओम
औ
आरो दाथ' बिराद गरम बेयाव फांखाबो लानो मोनबावासो।
मोना होनबाबो लाबाय थायो आङो।
उफाय गैयाबा गरमाव गरमथार
गरमाबबो गरम फांखा गैयाबानो थानो हाया बारबो बाराखै।
ओम।
अखा हाहां जानानै दङ नोंसिनिथि माबायदि?
जोंखैजाय दा एसे दोमैल'ल' जादों आरो ओमबाबो जोमैया बांद्राय गैया एसे खोमसिल' जाना दों आरो
ए।
मैयासो अखा बरिया हादोमोन दसे एक घन्टासो
ओ ओ।
हरावबो हायासै हरावबो गरम उन्दुनोबो हाया। आरो मुस्रि खोंबाबो बारबो नांफैयाना फांखा लगायबाबो
ओम ओम।
नाबाबो थाम्फैया डिस्थार्ब
थाम्फै डिस्टार्ब खालामो जोंखै नै दा अखा हाहां उम जानानै दङ हागोनदां दा दसेसो थानानै।
अखाया गद थारालै दसेनो हायो दसेनो हाया। मा जायो? बोथोरफोरनो बांद्राय गट मोनलायलांना माथो दाना।
मोनलाथ' आरो।
अबेबा बेरायनो थांबाबो अखा हानानै दिसथाब मोनलायो।
उम। बिदि अखा हालाय सा सान्दुं दुंलायावनोथ' लोंजादों आरो मा
उम उम बिदि बोथोर जाबानो बेमार जासुलाायबायथारो। जोमजानाय ग ग-गा मोननाय खर' सानाय इदि बोथोरनि थाखायनो जायो दिसथाब थारना बोथोराबो।
औ। बेफोरनि थाखायनोथ' जाबाय दं आरो गासि सासेल' जाया। गासिनावबो जाबाय दङ'।
उम बोथोरा मोजां मोनसेयैनो थाबाबो मोजां जायो दा बोथोराबो एक सेकेणडआवनो सोलायबाय थायोबा मोजां
सोलायोथ' आरो ओंखायनोथ'
आरो बेनि सायाव माइ गायनायबो जाबावबायय
माइ गायनाय बोथोर फैबाय
माइजनो थांनायाबो अखा हाबा अखा सिजागोन सान्दुंबा सान्दुं जागोन बिदि दिडिस्थाबथार जासिगोन
दिस्टाब जासिगोन आरो लोमजानाय जाखावसिगोनलाय
उम
उम
दासान्दि डक्टरनाव थांनाय जाजोबसिगोन आरो मानसिफ्रा
ओ डक्टारनावथ थांनांखा खागोन लोमजाबाय जेब्ला
उम आरो बे माइ गायनायजों माजों एसे बांसिनसो जाबावगोन ना बारायाव सान्दुंङआव थानाय जागोन
औ
आरो माइ गायाबाबो उम माइ गायाबाबो जाया ना
माइ गायाबाबो मोनजाया
उम
औ
ओंखायथ' माइबो गायनांगोन देहाफोरखौबो थाल लानांसिगोन आरो एबार
औ जानाय लोंनायखौ थाल खालामबानो मोजाङै थागोन आरो
उम बांद्राय ओ जानो लुबैबाबो बांद्राय जालाबायनांला आरो बिदिनो मोजाङै गावनि देहाखौ थालनानै जानांसिगोन एबार
औ आरो सम मथे जानाय सम म थे उदुनाय
उम बिदि खालामासै देहाफ्रा एसे मोजां थासिगोन बै समाव
औ राफोदैनो
उम आरो बे माइ गायनाय जोब्बासो एसे दल'बो थानो मोनगोन बोथोराबो एसे ए मोजां जागोन आरोना। बे। माइ गायनाय समावल' एसे दिडिस्थाब लोमजानाय मानाय जाबाय।
औ माइ गायनाय गायनायावथ' बांद्राय बिदि लोमजानाय जाहैब्र'बा रद दा माइ गायैनिसि सिगाङावसो लोमजानाय जाखायोबो आरो बोरैबाबा
उम।
ग्रोबनो बोरैबा जाना होयो आरो।
उम आरो। बे माइ गायनाय समावल' बोथोराबो सोलायना होबाय थायोमा दसेनो सान्दुं दसेनो अखा बिदिनो माब्लाबा गुसु जालायबाय माब्लाबा गुदुंनो बेनि थाखायनो उम। बिनि थाखायनो लोमजानाय बेमारफोरा जागायसिगोनानो आरो।
औ औ।
उम बोथोराबो बेनो जाहैबाय। जोंबो सोलायनो हाया बोथोरखौ।
जोंलाय दा बोरै सोलायबावनो बोथोरखौलाय।
उम।
ओ।
बोथोर सोलायनो हाबा मोजां जागौमोन आरो एसे। दोमैलुलु दोनबाय थानानै आरो। सानफ्रामबो थान्दा उम।
खामानिफोरखौ आरामै
उम आरो बिदि सान्दुंबा बांद्राय खामानि मावनो गोसो जायाना गरमजोंनो।
बिदिनो अखाबाबो मावनो हानो नागिरा आरो सान्दुंबाबो मावनो हानो नागिरा
हानो नागिराथ' आरो।
बेफोरनोलै प्रब्लेमा
उम।
खस्थ' मोनहोग्राफोरा।
उम। बे बोथोरनि थाखायनो खामानिफोरा लेट जालाङो
औ। माथो खालामबावनो जोंलाय
उम बोथोरखौ नायनानै मोजां आ थाल लाना खामानि मावनांसिगोन आरो जों बे माइ गायनायफोरखौबो
औ औ।
दाथ' र' माइ गायनायाथ' साननैसो थानोसै आं फिसा जानानैसो माबागोन ओमफ्राय दा आलि दाननायासो डिस्थार्ब जासिगोन आरो। सानावबो दाननो हाया फुं बेरे फुंजा सिखारना दानदो सानाव थादो आरो मोनाब्लियाव दान्दो।
मोनाबिलियाव दान्दो मोनायावथ' दाननो हाला
उम आरो बे सानावबो सान्दुङा थिं थिं जासिगोन बेयावबो
औ सानावलाय बहा दाननो हाबावनो गरमावलाय
ओम दाना फुंजों माबाल' आरो मोनाल'सै
फुंजों मोना गासिबो गायनायाबो फुंजों मोनायाव बांसिन गायनो हायो।
ओम उम
औ
बिदिनो जासिगोन आरो हाजिरा लाबासो माबा जासिगोन आरो हाजिरा गायहैबासो बिदिनो सानाबो गरमाव बार'था गाहामसिन जायोना अबावबा एकथा गाहामसिम जायो गरमाव गरमाव खस्थ'बानो सिं आरो
औ बेफोरनोसै सै आरो
ओम बिदिनो ओ दाथ' स्कुलबो गैथ'आ नालाय ओरैनो दंथ'यो न'आवनो थाथ'नानै
औ ओमफ्राय माबायदि माबायदि लाखो फरायनायफोरालाय
आङो इक'न'मिक मेजर लाबायमोन आरो एबार ओमफाय दा क्लास क्लासा माला जागोन इखौल' नेगासिनो
ओ
नोंनालाय
आंना भिभ' इलेक्ट्रिसिक आव
ओम
ओ
इलेक्ट्रिसियान माने बे खारेन्टनि लाइन थांबाय आरोना इलेक
औ खारेन्टनि लाइन थांबाय अब्बा खारेन्टफोर गाज्रि जाबा बानलाबायनाय दि आरो जेनेबा
औ ओमफायो बेयाव माबा फाइनाल इगजामफोर जायो नामा?
जानायालाय जायो फाइनाल एक्जामालाय।
अ माने खनबेैसे जायो फाइनाल एक्जामा माने बोसोरसेयाव खनबैसे जायो?
खननै जायो होनजायो।
माने सय मासजों खनसे जायो आरो ना बि ए नि बायदि ओम फाय बोसोरबैसे खर्स आलाय?
खर्स आलाय बोसोरथाम बोसोरथामलाय ओमफ्राय नोङो मा मोनसे लानो बा एक्सट्रा लाबावनो हायो आरो।
माने एक्स्रा साबजेक्ट लानो हादेरो आरो
एक्सट्रा माने फरायदेरबावनो हायो आरो बिनि उनाव।
हो बे बेलेग मेज जर लानो हायो आरोना बेजों एक्स्रा?
औ बेलेग बे जोब्बाथाय आरो बेलेग नों फरायदेरबावनो हागोन।
औ
बिदि आरो।
ओ दे होमबा ना समाबो जाबाय आंबो एसे खामानि मावनो नागिरदोंमोन।
औ जागोन। दे जागोन।
ओ दे मालाबा हरसिना।
अ जागोन दे।